खोनादोंना?
औ औ । खोनादों खोनादों।
आदसा गिबियावनो नोंथांखौ बरायग्रोबाय
औ औ औ।
दा नोंथाङा बुंनायबायदि जोङो टपिकखौ लादों । बोथोरनि आबाद नङा होमबा?
दा बोथोरा दा बोथोरा माने ओ जोंनाव बेवहाय दा खामानि मावनायनि
सरासनस्रायै सरासनस्रा सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला जोङो भारतनि सा सानजा ओनसोलावहाय भारतनि सा सानजा रायजोफ्राव बांसिन माइ आबाद माइ आबादखौ जों दा मावो। मख'नो गोनां नङा होमब्ला? माइ आबाद सोलियो सोलिगासिनो बे समाव एलेकायाव माब्रै सोलिदों?
जोंनि जोंनि साइडआवहाय दायो ओ खोब फ्रायानो खोथियाखौ फोनानै लाग्रोजोबबाय आरो खोथायाया जाहांजोबबायानो दा अखा एसे आरो दा आमथिसुवा होनो जोंनि माबायावहाय दा आमथिसुवा बायनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा माने गायनो हमजोबसिगोन आरो।
औ
औ
दा बिदिब्ला थारैनो नोंथांनि बे ओनसोलावहाय ओ खोथियाफोर फोजोबबाय नङा होमबा? खोथिया फोबाय खोथियाफ्रा गायजानोसै लामायाव फैबाय नङा होमबा । गायजानोसै समाव दा जेनेबा भारतनि जि हि सा सानजा रायजोफोराव मस्लि ओरै अरुनाचल मेघालय
औ
हा जाय जायखिजाया नर्थ इस्ट ओनसोलावनो जों दा आसामखौ मख'नो जि आसामावथ' दा खानि अखानि बोथोर सोलिगासिनो नङा होमबा दा बे समाव बोथोरा अखानि जायैबाय आरो बेब बे सिजेनावनो जोङो माइ आबाद मावो नङा होमबा
नंगौ
खायसे खायसे खायसे खायसेथ' गायनो लाबायानो खोमा नङा होम बा
औ नंगौ
एडभान्स नि सिगांग्रो
दा ओ आदामोनथिंजाय माबायदि ओ प्रसेसआवहाय माइखौ गायनाय जायो दा जोंथिंजाय माखासे जोंथिंजाय माने मोनसे आलादा रोखोमै गायनाय जायो आरो ना नोंथांमोनथिंबो गायो जानो हागौ नाथाय आं ओ नैबे जोंनि एरियायावहाय दै एभोलएबेल मोननायनि थाखाय जोंनि जायगायावहाय खासिया माइखौ गायनाय जायो। बा हासाराबो जोंना खम जालांबाय नालाय रासायना रि हासार होयै होयै जोंना माने हानि माखासे माबाया ओ जोबलांबायमोन। दा बे हिसाबै माने जोङो बाब बे माइ जों दा माइ बेवहाय माने खासिया माबायाव गायनाय जायो आरो। जोङो गिबियावनो खोथियाखौ फोग्रोआ फोग्रोयो नङा होमबा बिदियाव फोग्रोनानै दा नरमेलि आबादखौ खोथिया फोखांनायनि उनावहाय फुनानै बेखौहाय जोंनि फैलाव फोथाराव फोनाय जायो दा जोंना मा जायो खोथियाखौ फोखांनायनि उनावहाय फु फुनानै आरो बेखौ हाखौ जावैबावो माने बे प्रसेसखौहाय खासिया होनो आरो दा जावैबावनानै जावैबावनानै आरो नो नै सरि टु उइक्स हमनानानै ला नों टु उइक्सो आरो बेखौ एसे जौबो खांबावनानै बेखौ फुनानैसो आखु बि बेखौहाय फैलाव फोथाराव गायनाय जायो।
आतसा बेखौ मस्टलि दो ओ गोथौ हाफ्राव दलहा हाफ्राव गायनाय जायो नङा होमबा
नोंगौ
ओ थारैनो बे मोनसे मोजां आइदिया बे मोनसे एसे मोजां नङा होमबा?
औ औ
जे मोजां रोखोमनि मोनसे माइ आबादनि नङा होमबा बेयो ओ बे बेनि प्रसेसा नोंथाङा फोरमायनाय बायदि खोथियाखौ गिबियाव जों फोग्रोबाय फोग्रोनाय खोथियाखौ जौ होनानै जोङो फुबावबाय फुबावनानै जोङो बेखौ गायबावबाय गायनानै जोङो आरो बे गायनाय खोथियाखौनो ओ सप्तानैसो दोननानै खौ आरो फुफिनबाय
फुफिनबाय औ
ओमफ्रायसो गायबाय आरो नङा होमबा औ
बा मा जायो माने खेथिखौ बांसिन मोनो बुंनाय बयबो बुंसोयो आरो औ थारमाने माइआ ओ
नंगौ नंगौ थारैनो बांसिनै मोनो नङा होमबा थारैनो जोङो बे बिथिङावनो खास दामै दा जाबायदि बुंनाय बे बिथिङाव जुदि जोङो जों खोनायो गोबांखौ आरो जों मेगनजोंबो नुयो जोंनि बे आसामावनो गय गय आबाद सोलियो नङा होमबा थिग औ गयखौ जोङो गिबियाव जावैग्रोबाय जावायनाय गय जोङो बोसोरसेनि उनाव आरो गायस्लायफिनबाय बोसोरसे नङाबा नै बोसोर बे गेजेराव आरो गायस्लायफिनबाय गायस्लायनाय गय फोरखौ आरो खनसे जोङो ओ बोसोरसेसोनि उनाव बोसोरनैसोनि उनाव आरो खनसे गायस्लाय फिनबाय दा बे बायदि प्रसेसखौ बे ओ मा माइ होनदोंमोन नोंथाङा
अ गायनायनि नि आदबखौ खास सिया होनो आरो
औ बै बै बै खासिया बै खासिया खासिया आदब नङा होमबा खासिया माइ बायदि जुदि जोङो गायोब्ला बै गयखौ माने गयखौ बांसिन मोनो होननानै मानसिफ्रा बुंदों। आरो मेगन जोंबो नुमारदों था रैनो दंफांआ गाहायाव थायो । गय फिथाइया गाहायाव थायो आरो गय फिथाइया बांसिन
औ आरो बेजों लोगोसे बिफांङाबो बिराद खोमथा खोमथा गिदिर गिदिर दिर जायो ।
औ बिफाङाबो बारा जौवालासिनो माने जों बांसिनै लास्टिङै फिथाइ खौ मोननाय जायो आरो ।
नंगौ नंगौ नंगौ ना गायस्लायालासि गायोबा मा जायो गया माने बिराद गोजौ जौवो माने फिसा जालाङो औ ।
जौलाङो दा बिदिबा नोंथांनि बे ओनसोलाव जिहेथु बे खासिया खासिया माइ गायनायनि खान्थिजों बिदि सोलियो आरो बांसिनै नङा होमबा?
औ औ
आंनि बेलायावहाय ओरै जोंनि एलेखायाव जोंनि एलेखा माने जों बावहाय जोंनाव ओरैबायदि माइ थायो रनजित माइ, गया माइ हा, आसु, जोसा, माइब्रा । हा बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ माइफोर माइफोरनि बुं माने जोङो खोथियाखौ फोग्रोयो माइलि माइलि माइलि खालामनानै खोथियाखौ फोबाय खोथिया फोनायनि ओ देर माससो बेखौ दोनबाय देर माससो एक मास दोननानै बेखौ जोंङो फुबाय । फुनानै जोंङो हाखौ फोमोननानै माइखौ गायनाय जाबाय आरो ।
औ औ औ
जोंङो दानब्रैसोनि गेजेराव बे माइनि फिथाइखौ मो आमफ्राय आरो
औ औ
खाथि गासा आगोन दानफ्राव
बेनि गेजेरजोंनो बेजों लो लोगोसे आदा मोनथिजाय ओ माइफोरनि दामा ओरैनो माबायदि?
थाङोब्ला माइनि दामा नोथां ओ बावयैथ' दा नैबे सिजेनाव नैबे सामार सिजेनाव माइनि दाम माइनि बेसेना बाङो नङा होमबा। जाय समाव माइखौ जों हाहोयो नाहोयो बे समाव माइ बिबाङा माइनि बेसेना खम जाहैयो माने।
औ औ।
दा माने सोर ओ हमना ला माइनि बेसेना दायो से रोजा।
अ से रोजा मन मनाव बेसेबां थायोमोनलाय नोंथां?
ओ ब्रैजि ब्रैजि । खिजि। हमना ला आं नोंनो सापसलि बुंदों नोंथांनो आं सापस बुंदों दा हमना ला बै माइ हानायनि समावनो बेखौ बिनि बेसेनखौ मोन मोनगोन नोङो स्निनिजौ बाजि। दा सोलिनाया प्रेजेन औ प्रेजेन्टाव सोलिनाया हमना ला सेेरोजा बैबायदि माने एसे एसे खम बारा सोलियो आरो जाय समाव जोङो एभेलेबेल प्रडाक्ट दिहुनो माइखौ बे समाव दामा खमायो आरो नैबे समाव दायो बारायो आरो। हमना ला महनसेयाव दायो स्निजौ बाजिबा बै समाव नोङो बाजौआव मोनहैगोन आरो खोनादों नोंथाङा। नोंथां खोनादों।
खोनादोंना? औ औ खोनादोंना?
अ नोंथांआ लाइन दंना?
औ औ औ लाइनावनो दं लाइनावनो दं।
औ बै रोखोमनि आरो। आरो ओ नोंथाङा? बे माइ आबादनि सोमोन्दै एबा बोथोरनि आबादनि सोमोन्दै लानानै माबा मोनसे फोरमायनो गोनां एबा सोंथि सोंनो गोनां दंब्ला सोंनो हागोन एबा
औ औ दा ओरैजाय नोंथांमोननि ओ एरिया बा साइड आवहाय नोंथांमोना? माबायदि आदबै माइखौ गायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे दैफोरनि माबाफोर गो बिराद उसुबिदा जायो नामा? आरो मा राहायै। जेरैहाय आ ट्रेक्टर बा मोसौ बायदिसि ना रागाखायै। मा मा राहायै दिम सुपे आबा खिथि।
औ अ थारैनो मोजां सोंथि औ मोजां सोंथि। दा बे समाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जेराव जेरावहाय। बोथोरखौ लानानै जोङो ओ माइ आबादा रुजुयो नङा होमबा बोथोरजोंसो माइ आ। जेबांजे जेसेबांनाखि थान्दै, बे नै समसिमाव जेसेबांनाखि जोङो खोथियाखौथ' फोग'ना लानो हाबाय। जेराव दै मोन जेरावखा अखानि बिबाङा जोंनाव खममोन। बे समाव जोङो मेचिनजों एबा। दैजों दैखौ जेरैखि जाया राहा। खालामनानै। मथरनि राहा खालामना मेसि। नि राहा खालामनानै जों खोथियाखौ फैग'ना लाबाय नङा होमबा।
औ औ।
मे दान एबा एप्रिल दाननि। जोबथायाव। बे समाव जोङो खाोथियाखौ फोना लाबाय फोनानै दा जों गायनाय समावहाय दा जेसेबां अख अखानि बिबाङा बांसिनगोन एबा अखा अखाखौ जों मोनगोन। बे माने। हाखु दाखुयै बेखौ। ओ ट्रेक्टारजों एवनानै बेखौ गायनाय जागोन आरो। मानो होनबा आथिखालाव नुनो मोनो नोंथां जेरावखि जाया मानो जायगाफोरा गोबां खमसै बेनिखायनो मोसौ मोसौ फिसिनायनि बिबाङाबो खमायलांगासि
नंगौ नंगौ
आ बिदिबा नोंथां बे सावरायनाया बेसिमाव जोबथबाय जोङो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे
औ औ जागोन दे जागोन जागोन।
साबायखर।